हेलौ औ नोंथां खोनादों खोनादों ना अ नोंथांआलाय दालाय मा खालामदों
ओ आं नोंथांनि नै ओंखाम जाखांना माने लामाजों दसे बेरायफैदों मोनोना नोंथां गरमखाय
आदसा
उम
नोंथाङा ओंखाम जाबायमोन अ नोंथां आङो माने दिनै कारेन्ट गैयैखाय जोंनिजोंबो अखा एसे हानि हानाय खाय आंबो बाहेरजों बेरायफैदों नेथ्र'क नांनाय जायगायाव माने
अ
हो नोंथां मा- मा ओंखाम जाबायमोन नोंथां
अ नोंथां जाबाय जानाय
आतसा मा ओंख्रि जानायमोन नोंथां
नोंथां आंना माबासोमोन अनलाजों दाउ ओमफ्रायहाय आलु भाजिमोन नोंथां आंना
आतसा
औ
बिदिसोम नोंना
औ नोंथां नोंथाङा मोनसे फोरमायनायफोर फैदोंमोन खदा
अ नोंथां फोरमायनोथ' फैदोंमोन माबा मोनसे टपिक मोनसे गुसुंनो एसे नों आदा नों ससे आं ससे माने खोन्थालायबा मोजां जागोन नामा जों रायलायलायबासो खौ
हेल' औ
औ नोंथां खोनादों अ नोंथां माने जों गावजों गाव सावरायलायबासो मिथिलायखागोन नालाय बाथ्राफोरखौ
औ औ
माने आंना तपिगनि मुङानो जाबाय माने उ बारनिमोन आरो ना
अ
बारा जेरै मोजां बार गाज्रि बार मोजां बारा जोंनो मा मा सहायथि होयो गारजि बारा जोंनो मा
उम
बिदिनो गाज्रि गाज्रि बारा जोंनो मा जोंनिफ्राय माबा खालामो गाज्रि बस्थु खालामना होयो माने खोनादों ना नोंथां माने गिबियावनो आङो रायलायनो सानदों आरो ना बारा माने मानसि बारा माने बिदिनो जोंनि बे जोमै जोमैनि बे जोमैखौ जोङो बुखारलाङो बुखारलांनानै बबावबा जमा खामहैनानै जेनेबा गोसोम बा माबा जोमैखौ अखा हाहां हाहां जोमैखौ बुखारनानै बेलेग साइदजों लांबा जोंना अखा हानाया थाबथा लाङो नङाबा बे जोमैखौनो जोंनिजों ओरै बुखारना लाबोबा बे जोमैया जोंनि सिम फैनानै अखा हाफैनाय जायो ओमफ्राय आरो बिजों बेजों लोगोसे जोंना मोजां बारावहाय जेनेबा जोंहाय माखासे हेफाजाबबो मोननो हायो मानोना बे जेनेबा जोंना दैज्लां बोथोर अखा नांगौ जायो माइ गायनो थाखाय बे अखायावहाय बे बारा ओरै बुखारना लाबोबा जोंनिसिम थेव बिदिबा जोंहाय बिदिबा जोंहाय माबा अखा मोननो हायो माने ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिदिनो जेनेबा बिदिनो बेगर बिदिनो दंफां बेगर माबा बेगर थायोना बेफोरखौ बारा बुखारना लांबा माने हाजो जायगाफोराव बिजोंहाय जोंना दंफां लाइफांनि माने पपुलेसना बारायबोयो होनजायो माने आरो खोनादों ना नोंथां?
ओं खोनादों।
आरो बेजों लोगोसे गारजि बारावहाय जोंना जेनेबा गाज्रि बारा जोंनो बे दंफांफोरखौहाय दंफां गाज्रि गोसा बार फैबा माने गाज्रि बार माने खा बे गोसा बारानो होनजायो‌ ना बिथां नंगौना नङा। ओमफ्राय आरो गोसा बार फैबा जोंना दंफांफोरखौ बुखारना लाङो आरो। माबा अखा खोरोमनाया जोंना बे बारजोंनो जायो। खोनादों ना नोंथां आरो ओ जोंना मोजां बारनि खोथा रायलायबा आरो जोंनो कारेन्ट होननाय जायो मानोना दालाय बिदि खालि खालि जायगाफोराव अबावबा गिदिर फिल्ड बायदि जायगायावहा फांखा गिदिर गिदिर लगायनाय थायोना बे फिथुवआ गिदिंना होनबा माने जोंना कारेन्टआ मोजां फैनाय जायो माने। मोजां जायो आरो नाथाय जोंना मोनसे बारनि थाखायनो मोनसे मा बिदिनो माने माबाबो जायो खहाबो जायो। मानोना गोसा बार फैबाथाय जोंना न'फोरा ओ बिरफालांनो नागिरो बिदि न' फिसा फिसौफोरा आरो बेजों लोगोसे जोंनो कारेन्टफोरखौबो। गोजौनिफ्राय अफ खामहरनाय जायो गोसा बार फैनाय जाबाथ'। आरो अखा अखा हानाय समाव फैबा जोंना माबा एसे गिलु बालुबो जाथावथाव जायो। आरो बेजों लोगोसे बिदिनो जोंनाबो बिदिनो बारजों बिदिनो लेथ्राफोरा अबावबा ओ बिदिनो बिरलाबायनानै नांथाहैलाबायनानै जोंना माबा जायो जेनेबा जोंना बिदिनो बिराद रोखोम रोखोमनि माने माबा-माबि बनायनाय जायो माने हाजोफोराबो जेरै जेनेबा हाजोखौ गोसा बार फैनानै बुखारलांबा जोंना हाजोआबो बेलेग बेलेग रुप लालांगोन माने बेनाबो। हाजोना सेबफोराबो एसे बेलेग जालांगोन मानोना गोसा बार ना गोसा बाराथ' एबा बिराद माबा-माबि खालामनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंना गोसा गारफैबाथाय दंफांफोरा गु गुगालांबा जोंना बिराद नुखसान जायो मानोना जोंना दंफांफोरा गुगालांबाथाय जोंना हांफोराबो लानो खस्थ' जागोन आरो नाथाय जोंना मोजां बारजों जोङो। हां लानो एसे मोजां मोनहैयो माने एसे। फ्रेश एयार मोनहैयो बेजों लोगोसे आरो। बुंनांगौआथ' बुंबाथाय बिराद थांगोन बिथां ओंखायनो बिथांनिसिम आं। दसे सम होनाय जाबाय बिथाङा अन्नानै फंनै सेराव बे बारनि बारि फोरमायहरगोन होननानै आं मिजिंथियो बिथांनिसिम।
बिथाङाथ' होननांगौ गोनांखौ। होनजोबखाबायानो होनजासै बिथाङा होनोमबाबो माने आंनि रोंनाय मानिखौ एसे एनै फोरमायहरनोसै आरोना बिथाङा ओरै आंनो बिबुंथि होनाय बादि माने ना बिथां। बिबुंथि होजानाय मथे माने एसे एनै रोंगौथिखौ आंबो होननोसै माने खोन्थाहरनोसै बारनि बारि माने ना बिथां।
आदसा आदसा दे बुंदो बिथां बिथांनिसिम गोजोननाय थाहैनाय जागोन।
माने बारा माने। रोखोम रोखोमनि बार दङ बार मोजां होनो आरो बार गारजि आरो बार गारजि माने बे बार गोसा नो होननो थाङो बिथाङानो खोन्था खांदों बेखौथ' ना बिथां माने बोरै माने बार गोसा फैबाथाय जोंनाहाय माने ओरैबादि सोरनाबा माने गामि एरियायावहाय दंफां लाइफाङा बायनो हमो बार गोसा गोसा फैबाथाय बाय गोन एबा सोरनाबा न'वावनो न'वानो बिरखारलांगोन न'नि थिं माबानायफोरा बिरखारलाङो बार गोसा बोरबाथाय आरो दंफांफोरा गुगोन दंफांफोरा गुनानै सोरनिबा न'वाव गोलैसिनगोन सोरनिबा न'वानो नस्थ' जायो आरो अबबा कारेन थारफोराव नांगोन कारेन थारफोराबो जजोबगोन अब्ला माने बे समाव बिराद माने खस्थ' जाहैयो मानोना बिदि बार गोसा बारबाथाय माने कारेन्टबो गैया जाहैयो कारेन्ट दंफां
नोंगौ नों
कारेन्ट थारावहाय कारेन्ट थाराव माने गोग्लैसिननानै जबाथाय माने ज'लाङो अबबा अबबा जनायाव माने गुबुर ब्राद गोबाव माने टाइम नांगौ नालाय बेफोरखौबो बानायनो माने आरो मोनसे जायगायावनो जाया बे बेफोराव बे जायगायाव बेफोर माने बुस्थुवाहाय मोनसे जायगायाव जाया माने गोबां गोबां जायगायावहाय जाहायो बेनिखायनो माने बे कारेन्ट दिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा माने थाबनो बानायख'नो हाया नालाय जोंबो माने बिराद खस्थ'बो मोनहैयो माने बिसोरबो खस्थ' मोनहैयो आरो जोंबो गोबां खस्थ' मोनो माने बिनि बिनिखायनो माने बार बारा माने बिराद खस्थ' होफैयो मानोना जोंखौहाय माने सोरनिबा न'वानो सोरनिबा न'वानो बेसेबांबा बेसेबां बेसेबांबा खस्थ' खस्थ' मावनो थाइसे थाइनै खा मायो सोरबा गावनि माने सिमांखौहाय न बेखौ माने बे सिमांखौ माने बायफ्ले होलांजोबो मानोना बे बार गाज्रि फैनाया माने ओरैबायदि माने गाज्रि बे बाराहाय माने बार गोसा फैबाथाय माने सोरनिबा न थाइसे थाइनै खामायनानै फिसा फिसौ खामानि माव नानै सेस माने बुखारलांजोबो सोरनाबाहायथ' दंफां गिदिर गिदिरानो बायख्रेबनाय इदि होननाय खोनायोबो आङो आरो सोरनाबा सोर सोरनाबा थिंफोरानो उरायलांजोबो बिदि आरो ना बे बार ओ होना खोनायाखै बिथां हेलौ ओ खोनादों बिथां
अ खोनाबाय ओ खोनाबाय एबार बिथां औ औ
माने मोनसे रोखोमनि बारा माने बै लासै बारग्रा बार माने आयेस्था बारग्रा माने ना बे बारा खोनादोंना बिथां खोनादों ना नोंथां माने बे मोनसे बारा माने जोंनि थाखाय माने मोजां सार नो जोंनि थाखायनो थाङोबा जेब्ला समाव माने गरम गरम जायो माने ना गरम बोथोरावहाय ओरैनो एसे एनै बार लासै बारना हाबथाय जों जोबोद माने मोजां मोनो जोङो अबबा दंफां सायहायाव जिरायना थानो जोबोद मोजां मोनो मानोना बिनि थाखायनो माने बे बार मोजाङासो माने बार लासै बारग्राया माने बिराद मोजां आरो ना माने
औ औ औ बिथां जों सायाफोराव थाबा मोजां मोननाय मोनो माने
गरम बोथोराव माने जोङो जोबोद मोजां गोजोननाय माने मोनो आरो दा माने जों दंफां दंफां सायायाव थानानै जोङो जिरायनानै सोरबाबा मेंनानै इदिनो गोलांलाबायना थानाय माने बे बारा माने बिराद मोजां सुग्लाय होयो मानोना बे गोसोखौहाय माने गरम बोथोरावथ' जेरैबाबो जोङो जानला मानला थालाबायनो हाखाया बार बारबाल'सो दंफां सायावाय जिरायना थानो हायो आरो बार बाराबाथ' बार बाराबाथ' आरो जों दंफां सायाव जिरायनाबो मुलाम्फा गैया जों गरम खायो ओरैबाबो बेखायनो माने बे बार लासैया माने बिराद मोजां होननो थाङो आरो ना माने बिथां
औ
दाथ' बिथां आंनाबो होननो गोनाङाथ' बिसिनोसै बिथां माने समाबो जाना फैबाय बिथां
औ नंगौ औ औ औ दे होमबाना बिथां जोंना समाबो जा औ औ दे गोजोननाय थाबाय बिथांसिम
औ दे गोजोन्नाय थाबाय बिथां